नोंथां औ नोंथां नोंथांनि आवाजखौ आं खोनादों।
औ नोंथां औ आंबो नोंथांखौ खोनादों नोंथां औ औ
औ
गोजोन फुं फुलि नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजान फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बाव हरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांजों आङो दसे सम सावरायनो साननानै सानदोंमोन नोंथाङा फोरमायना दसे सम होनो हागोन ना आंनो नोंथां।
औ नोंथां होनो हागोन दे।
औ औ नोंथां नोंथांनाव आङो फंनैसो बाथ्रा सोंनो सानदों नोंथाङा फोरमायना होबानो जाबाय आंनो एसे।
औ जागोन दे।
औ औ नोंथां नोंथांनाव आ सानो नागिरदोंमोन ओ जोंना नोंथां मोसौनि सोमोन्दै एसे सोंनो सान्दों आं जों जेराव मोसौखौ जों न'आव फिसियो बे मोसौनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे गुवारैनो फोरमायना हो नोंथां।
औ मोसौआ जोंनिया ओ आथिं थोंब्रै न'आव फिसिजाग्रा जुनार। ओ मोसौ बुङोब्ला मोसौआ जोंना गोबां जातनि दं जेरै जारसि बिदिनो न'नि लकेल बिदिनो बायदिसिना मोसौआबो गुबुन गुबुन ओ थायो बेफोरबायदिनो मोसौ मासे या जोंनि न'आव थानानै जोबोर जोंखौ ओ मोसौ दामब्रि बा मोसौ गाय बे मोसौ गायआ जोंना गायखे र होयो। बियो बोसोराव मासे फिसा होयो जोंनो बिदिनो मोसौ जारसिफोराबो बिदिनो बोसोराव मासेखौनो फिसा होयो नाथाय मोसौ जारसिफोरा गायखेरखौ जोंनो गोबां बुरजा होनायखौ जोंनो नुनो मोनो बा जों मोनो आरो गाइखेर बिसोरनिफ्राय
औ
मोसौ दामब्राखौ जोङो हालौनायाव बाहायनाय जायो। ओ गोदो बांसिन हालेवनायाव बाहायोमोन। नाथाय दानि गोनोखो मुगायाव बे मोसौजों हालौवनाय खौ जोङो नुनो थांलिया आरो नोंथां।
औ
औ ओ मोसौआ जोंना ओम ओम गांखो गांसो बा बिदिनो जिगाबआरि जानानै थांना थायो बियो। औ मोसौ आव मोसौखौ जों फुजियोबो बैसागोनि
औ नोंथां
बै सागोनि ओ बैसागो बैसागो नङा दमासिनि जा ला लास्टआव मोसौ खौ जोङो थुखैयो बे मोसौखौ थुखैनानै जों ओ बेखौ जोङो बायदिसिना ओ फागा गोदान बिसोरखौ जोङो जेन बिसोरनि ओ बारायलांबाय थायो बिनि थाखाय जोङो ओ बिदि सलबो खननाय जायो बिदि दैमाफोराव लांनानै बिसोरखो थुखैनाय जायो बिदिनो दैमा बा फुख्रिफोराव जोङो बि थुखैयो बिदिनो बिसोरखौ बे खालि जोङो उदाङै हें हगारना होनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो मोसौ खौ जोङो बायदिसिना फालांगिबो खालामनो हायो मोसौखौ जोङो फाननानै गोबां रांबो मोननो हायो बिदिनो मोसौ मोसौल' नङा जोङो बिदिनो जों बायदिसिना जिब जुनारफोरखौ जों न'आव फिसिनानै जोङो बिदिनो रां खामायनो हायो आरो बिदिनो जोङो जोंनि न'फोरखौ सुंथांनो हायो मोसौआ जोंना ओ मोसौ बे मोसौआ माबायदि बुङोब्ला मोसौआ जोंनिया लानजाय ओ मोनसे दं बेनि ओमफ्राय आथिं थोंब्रै दं बिसिनि आसुगुरा गावनाय बिसिनि
औ
खोमोना मिजि मिजि ओमफ्राय खोमाफारनै बिदिनो ओ बिसिना गन्थं गुदुं मोननै दं बिदिनो खुगा हाथाय बायदि बायदिसिना दं बिसोरखौ माने जोङो मोसौ हालुवाखौ जों हाल एवोमोन ओ बिदिनो सानसे सानसे हाल एवनानै बिसोरखौ हगारना होनाय जायोमोन मोसौ दामब्रिखौ जोङो गाइखेर जानायाव बाहायोमोन दाबो बिदिनो जोङो बेसोरखौ गाइखेर बि मोसौनि गाइखेरा जोबोर ओ जोङो प्रटिन मोननो हायो बिदिनो जोङो मोसौ जोंनि न'आवनो जोङो ओ मोसौ गायनिफ्राय जोङो गायखेरखौ मोननाय नोंथां आ खोनादोंना
औ नोंथां मा होनदों
औ मोसौखौ जोङो ओ बिदिनो भिटामिन बिजिबो होनो गोनां जायो मोसौआबो ओ सम सम बेराम आजार जायो नालाय मोसौनावबो बायद बायदिसिना बेराम जायो बिदिनो जोङो मोस मोसौखौ जों जुदि मोजाङै फिसिनोबा जोङो मोसौखौ ओ बिदिनो बेराम जेब्ला बे बेराम जायो अब्ला जोङो बेखौ ओ बिजि होयो बा मुलि होनो गोनां जायो मोसौनि देहाखौ राफोद खालामफिननो थाखाय बिदिनो मोसौनो जों जुदि गोरलैआवनो बायदि होनो हायोब्ला मोसौआ ओ मोसौ जा गाइ बे मोसौ गाइआ बांसिन गाइखेर होनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो मोसौखौ जोङो अननांगौ बे मोसौखौ अनबासो जों ओ बिसिनो जेब्ला जों बिसोरखौ बांसिन फोथि खालामगोन अब्लासो जों बोसोरनिफ्राय ओ बांसिन गाइखेरखौ मोननो हागोन ओ दानिया बिदिबो नुयो दा गोदोबो दंखायोमोन दा मोसौनि मोसौ जोबोर बुरजा मोसौ फिसिनानै बिसोर मोसौ गावनिफ्राय दा गाइ गाइखेरखौ जायफोर गाइखेर फालांगि खालामो बेसोर बिथांमोना ओ बिदि मोसौ जारसि फिनानै बिसिनि गाइखेरनिफ्राय फाय गोबां गाइखेर दिहुन गाइखेरखौ फाननानै बिदि रां खामायोमोन आरो बिदिनो जेनेबा मोसौ फिसिनाबो जोङो ओ गाइखेरखौ जोङो फाननानै जोङो रां खमायनो हायो जोंनि न'खरखौ मोजां खालामनो हायो आरो नोंथां नोंथाङाबो मोसौनिसो एसे फोरमायलाय
औ नोंथां मा होनदों
ओ नोंथाङाबो मोसौनि सायाव एसे फोरमायलाय आंनो?
औ औ नोंथां औ नोंथां बुंनाय बायदियानो औ गाससिबो माने नोंथां नोंथाङा बुंखानायानो जाजोब्बाय गासैबो नोंथां बुंनायानो बेबादिनो मोसौ जोंनि थाखाय औ गासैबो बिथिङावनो माने जोंनि मानसिनि जिउआव सानफ्रोमबो जिउआव गोनांथि जानानै फैदों मोसौआ। मोसौआ जों बुंनो थांङोब्ला गिबियै मोसौ मोसौ आ आथिं थोंब्रै गोनां मोनसे न'आव फिजानाय जुनार ओ जोङो सुबुं माहारिया गावनि नआवनो फियो फिसिनानै बेनिफ्रायनो जोङो बिसोरनो ओ बायदिसिना ओ जाग्रा आदार गांसो बायदिसिना दुब्लि बारिफोराव जों बिसोरखौ दोनदार होनानै फिनानै दोनो बेबायदिनो औ बांद्राय जुदि अखा बांखा हायोब्ला दुब्लिफोरावाव दै जायोब्ला बिसोरनो गा हांखो दुब्लि बारिनिफ्राय हानानै बा जिगाब बायदिसिना बिफां बायदिसिना बिलाइफोर होनानै जों मोसौनो जाहोयो नआवनो
औ मोसौखौ जोङो फिनायनि जोंहा गोबां मुलाम्फा दङ जेराव जों मोसौनिफ्राय ओ गोबां जोंनि खामानियाव हेफाजाब मोनो मोसौनिफ्रायनो जोङो। ओ मोसौखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबौ आबैबा गोदो बि जुफि ओ जोंनि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय मोसौखौ मोसौजों जोङो हालेवबोनायखौ जोङो दासिमबो नुनो थाङी जेराव मोसौ खौ जोंनो जोंनि गोदोनि सुबुंफोरा जेरै नांगोल जुंगाल मै बायदिसिना बेफोरबायदि बानायनानै जेराव मोसौजोंनो हालेवनानै जोंहा ओ आबाद मावनाय गोदोनिफ्रायनो जों सोलिबोनायखौ नुदों दासिमावबो जोङो गोबां गेजेरावनो एसेब्लाबो जोङो नुनो मोनो दासिमावबो बे मोसौजों जोङो आबाद मावनानै जोंनि जा माइ आबाद बेफोरखौ जोङो मावनायखौ नुनो मोनो मोसौजों हालेवनानै मोसौ दामब्राजोंनो हालेवो जोङो बेवहाय मानै मोसौ दामब्राखौ लानानै जों दुब्लियाव हालेवनायखौ नुनो मोनो जाय जों जोंनि आबादखौ जोङो मावनो थाखाय बेजोंनो जोङो थियारि खालामना लायो माइ गायनाय हाखौ गुरै मिहि खालामनानै मोसौ जोंना जों मोसौ जों गोबां जोंहा हेफाजाब मोनो बेनिखायनो सुबुं माहारिया मोसौखौ फिसिनानै बोनो जेराव बिसोरनिफ्राय जोङो गाइखेरबो मोननो हायो जेराव गाइखेरखौ जोङो मोसौ गायो गायनिफ्राय गायखेर फिसा जोनोम होनायनि उनाव मोसौ गनिफ्राय जोङो गाइखेर मोननो हायो बेबायदिनो गाइखेरखौ जोङो ओ गोबां मोसौ गिदिरनिफ्राय जों गोबां दार गाइखेरखौ मोननो हायो जायखौ जोङो फाननानैबो खायसे नखरारि सुबुङा गावनि सानफ्रोमबोनि जिउखौ दैदेनलाङो जेराव गोबां लिडार गाइखेर फाननाय नि गेजेरजों बिसोरबो गावनि ओ जानाय आदार मुवा बायदिसिनाफोरखौ बाहायनानै लानो हायो जाव मोसौनि गेजेरजोंनो सासे मोनसे नखराबो मोजाङै थांनानै थानो हायो मोसौखौ जोङो इसोर जोंबो सोमोन्दो थानाय हिसाबै जों मोसौखौ फियो जेराव बै सागु बिथाङा दै बुंलांखादों बैसागुनि जा गिबि सानखालि बेखौ जों मोसौ बैसागु होनना बुङो जेरै जों मोसौजोंनो जोंनि आबाद बायदिसिना जोंनि ओ जानायनि आदार जायखौ जोङो माइ आबाद जों मोसौ जोङो हालेवनानै थियारि खालामना लायो जेराव बेनि आनो जों मोसौखौ
इसोरजों माने सोमोन्दो गोनां होननानै जों गिबियावनो बैसागुनि गिबि सानाव मोसौखौ फुजियो मोसौ बैसागु होननानै बियो ओ मोसौनाव औ मोसौखौ फुख्रियाव हाखरफोराव लांनानै दैजों थुखैयो बेवहाय ओ मोसौनो मोजां गोदान फागो गानहोनानै बा देलायहोयोबा मोसौखौ जोङो गोथार खालामो
दुगैस्राय होनानै आरो बिसोरनो लाव फान्थाव बायदि बायदिसिना हानानै बा बिसोरनि मोदोमाव सारना होनाय जायो जेराव मोसौआ अ जोंनि थाखा थाखाय अरायबो थांना थाथों बानि जिउआव बारायलांथों बा जोंनि न'खरनि खामानियाव बेबायदिनो मोसौनो जोंहा गोबां हेफाजाब जानो हाथों बेबायदि साननानै ओ बेबायदि मोनसे बाथ्रा मन्थ्र बुंनानै बेवहाय मोसौखौ थुखैनानै बेबादिनो गोदान हागोनानै बिसोरखौ हगारना होयो बेबायदिनो मोसौखौ जोङो जोंनि सुबुं माहायाव फोथायबोयो बा मोसौखौ जोङो माने इसोरबादि सानना लायो जेराव मोसौजों
अ मोसौनि गुन बायदि जों इसोरा मोनसे मोसौनिबो गुन हरदों बेवहाय जों मोसौखौ सुबुं माहारिया
फोथायबोदों बेखौ गोदोनिफ्रायनो जेराव नुुबुनाय जों दासिमावबो बेफोर बेफोर खौ खालामनायखौ नुनो मोनो जोङो अ मोसौखौ जोङो माने फालांगियारि बिथिङावबो जो नायोब्ला गोबां सुबुङानो मोसौ फिसिनानैबो माने बेफार फालांगिखौ जों दावगानायखौ नुनो मोनो मोसौ औ मोसौ मासे खानानै गोबां आ मोनसे न'खरा गोबां रां आरिजिनोबो हायो बेवहाय दा मोसौआ जोंनि थाखाय माने न'खरनि गासैबो जोंनि अ न'खर सुंथानायाव माने रां खान्थियारि आंखाल जायोब्लाबो बेफोरखौ जोङो मोनसे सम जायोब्ला बिसोरखौ जों फाननायनि गेजेरजों रां आरजिनानै जे जोंनि न'खरखौ सामलायनो हायो बेबायदिनो मोसौ मोसौजों जोंहा गोबां हेफाजाब जायोबा जोंनि अ न'खर खुंनायाव संसाराव गोबां जों मोसौनि गोनांथि दङ बेनिखायनो मोसौखौ जोङो बा सुबुं माहारिया फिसियो गोबां न'खरावनो जोङो न'खर न'खर मोसौ फिसिनायखौ नुनो मोनो आथिखालाव औ मोसौ मोसौआ जोंनि थाखाय ओरैबायदि गोनांथिथार दानि बे मुगायाव
औ नोंथां बेखौनो आंबो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनानै होनाय जाबाय नोंथां मोसौनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा सोंनाय लेखा
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ औ औ नोंथां नोंथांखौबो आं गोजोननाय बावहरबाय नोंथाङाबो आंनो मोसौनि सोमोन्दै नोंथांनि जा बिबुंथि बेखौ आंनि सिगाङाव फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथां
औ नोंथां गोजोनथों
सिम आं गोजोननाय बावहरबाय आरो उननि सम फोराव जों मोजाङै रायजलायफिनगोन आं बेखौ मिजिंथियो नोंथां बेखिनिनो आं नोंथांजों सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय नोंथां
औ
औ औ नोंथां दे नोंथां।